औ नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथांजों आङो दसे सम रायलायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ नोंथां आङो जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि सायावहाय रायज्लायनो थाखाय नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन हागोनना नोंथां अब्ला नोंथाङा जागाय ग्रोनो ना आं जागायग्रोनो नोंथां
नोंथाङानो जागायजेनग्रोदो नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां नों थारैनो नोंथां जों हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' मिथिखायो यो नङा होमबा नोंथां हारिमु होनना बुङोबा जेरै राव थुनलाइ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय थानाय न नङा होमबा गासिबो बेरखांजोबो नङा होमबा नोंथां बेखौ गासैखौबो लानानैसो मोनसे हारिमु जायो नङा होमबा नोंथां जेरै मोनसे हारियाव गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय थायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारियावबो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गासिबो दंजोबो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां जेरै दानाय लुनायखौनो होन नङा होमबा नोंथां जेरै दानाय लु लुनाय होनना बुङोबा जोंहा गावनि जोंनि आइजोफोरा नङा होमबा नोंथां गावनि गाननाय दख'ना गावनि जोमनाय फास्रा नङा होमबा बेफोरखौहाय मा खालामना लायो जोंनि आइजोफोरानो गाव गावनो बाहानायनानै ला यो न'आव ना नोंथां
औ
औ लोगोसे आरो हौवाफोरनि थाखाय नङा होमबा नोंथां हौवाफोरनि थाखाय गामसा गामसाफोरखौबो जोंनि आइजोफोरानो दानानै होयो बेफोर गासिबो हुदाफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौ बै समनि हा येन ओनसोलाव जोंनि बर'फोरा रायजो जानाय समनिफ्रायनो बेफोरो जोंजों फैफाखादों नङा होमबा नोंथां
नोंथां औ
औ लोगोसे जोंहा हारिमु होनना बुङोब्ला जोंनि दामनाय देनाय गाननाय न ङा होनबा बेफोर दामनाय देनाय होनना बुङोब्ला जेरै जोंहा खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना नङा होमबा नोंथां बेफोर जोंनि हारिमुजों एंगारनो हायै गोबां सोमोनदो थानाय माखासे दामजुफोर नङा होनबा नों थां जेरै बेफोर दामजुफोरखौ नङा होमबा नोंथां जोंनि बैसागु रंजानाय बा नङा होमबा नोंथां जोंनि माखासे फोरबोफोरावहाय बेफोर आगजु आगजुफोरखौहाय बाहायनाय जायो न ङा होनबा नोंथां औ ओ जेरै जोंनि बागुरुमबा मो सानाय नङा होमबा नोंथां बागुरुम्बा मोसानाय दाहाल थुंग्रि सिबनाय ओ नङा होनबा नोंथां आरो लोगोसे जेखाय खबाइ लानानै मोसानाय दाावस्रि देलाय मोसानाय नङा होमबा नोंथां बेफोर मोसानायफोराव जोंनि माखासे दामजुफोर बेफोर दामजुफोरखौ खाम सिफुं ज'था सेरजा बे फोरखौहाय बेफोर मोसानायाव बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
आरो बुंनो गोनां मख'नो गोनांथावदि नोंथां जोंनि जेनेबा खाम सिफुं सेरजा ओ ज'था आरो गंगोना बियो जोंना जिआइटेक मोनबावबाय नोंथां नङा होमबा जुग्राफिकेलि इन्डिके- इन्दिकेसन होनना बुङो नङा होमबा नोंथां औ जिआइटेक मोनबाव बाय नङा होमबा नोंथां जोंना दा बेफोर माखासे आगजुफोरा जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि माखासे हारिमुजों सोमोनदो थाथारनाय गोथौयैनो नङा होनबा नोंथां बेफोर जोंनि बर' हारिनि माखासे दामजुफोर नङा होनबा नोंथां औ आरो माखासे दंबावो जेरै जोंहा नोंथां जानाय लोंनाय नङा होमबा जोंहानो गावनि बर' हारिनि माखासे सिनायथि जेरै जानाय लोंनायफोर दङ जेरै अनला दाउ नङा होमबा नोंथां अनलाजों नाजों सबाय साम' ओ नारजि अमा नङा होमबा नोंथां आरो गोबां दंबावो बेफोर जोंनि हारिनि मोनफा मोनफा जोंनि हारिमुजों सोमोनदो थानाय माखासे गोथाव बा नाम दांखा ओंख्रि नङा होमबा नोंथां जेरै बुंनो थाङो ब्ला नारजि अमा बेबो जोंना जि आइटेक मोनबाय नङा होमबा नोंथां औ आरो लोगोसे माबा अनला अनला दाउ बेबो जोंना जि आइटेक मोनबाय नोंथां
औ नोंथां
औ दा हारिमु होनना बुङोब्ला बेनो मिथिगोन नङा होनबा नोंथां जेरै आं हारिमुनि सायावनो आरोबाव लोगोसे जेरै बागुरुम्बा मोसानाय बेनि सायाव एसे फोरमायनो सानदों नोंथां बागुरुम्बा मोसा नाया जाहैबाय जोंनि मुलुगावनो नङा होमबा नोंथां जोंनि मुलुगावनो बा जोंनि हादरावनो बागुरुम्बा मोसानाय नायखौ बर'नि होननानै मिथिसार जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा बावैसो थांनाय माखासे दान सिगां नङा होनबा नोंथां जोंनि मोसाखावरि बा बागुरुम्बाखौ गुवाहाटीनि नोगोरमायाव भारत नि गाहाय मनथ्रि नङा होनबा नोंथां बिथांनि नुजाथिनायाव गुवाहाटियावहाय बागु गुरुम्बा मोसानायखौ दिनथिफुंनाय जादोंमोन बे दिनथिफुंनायाव गासै मोसाखावरि हिसाबै जि रोजानिफ्रायबो बांसिन आरो लोगोसे माखासे दामजु दामग्रा नङा होमबा दामग्रा बिथांमोन बेयावहाय से रोज निबो बारा बेयाव बाहागो लानानै जों जोंनि भारतनि गाहाय मनथिरि मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनो बे मोसानायखौ दिन्थिफुंनाय जादोंमोन नङा होमबा नोंथां औ नोंथां बे जेरै आरो जोंहा माखासे हारिमु दंबावो होनना बुङोबो मोसानाय दंबावो होनोमबा जेरै जोंहा दाहाल थुंग्रि लानानै मोसानाय नङा होमबा नोंथां दाल थुंग्रिखौ जोंनि आइजोफोरा बांसिन मोसानायखौ नुनो मोनो जेरै दाहाल आरो मोनसे थुंग्रि बेनि मि मिंआानो बेनोदि नोंथां जोंनि बर' हारिया बिर जोहोलावफोरजों सोमोन्दो गोथौ सोमोन्दो थानाय मोनसे हारि होननानै सिनायथि जायो आरो आरो नोंथां बे मोसानायखौहाय सिगांनि समाव जोंनि गोदान दिल्ली जोंनि राजथावनियावबो बे मोसानायखौ दिन्थिफुंनाय जादोंमोन आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां औ बेफोर जोंनि हारिनि मोनफा मोनफा एफा जोंनि गोदो गोदायनि रायजो जाबोनायजों गासिबो सोमोन्दो गोनां माखासे मोसानाय दिन्थिफुंनाया मोनफा मोनफा बाहागो आरो नोंथां
औ औ
दा आङो नोंथांखौहायबो जोंनि हारिमुनि बा जोंनि बर' हारिमुनि सायाव नोंनि मोनदांथि बा नोंनि मिथिनाय नोंनि बुजिनाय बेनि फारसे एसेब्लाबो फोरों फोरमायना होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय नोंथां
हागोन हागोन हागोनथां दा गिबियावनो हारिमु होनोबाथ' नोंनो बुंखाबाय नोंथाङानो जेरै हारिमु होननानै बुङो मोनसे हारियावहाय दानाय लुनाय मावनाय दांनाय आरो मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौ गासिखौबो लानानै जोंनि मिथि मोनसे हारिमु जायो नङा होमबा नोंथाङा दा नोंथाङा हारिमुनि बाादेहाय अनेक बाथ्र्रा माने बुंथिलांबाय आरो आंनि सान्थौखौ आं बुंथिना होनो सानदों आरोोन नोंथां दा गिबियावनो नोंथाङा बागुरुम्बानि खोथाखौ बुंथिलांबाय दा बागुरुम्बा मोसानायावहाय जोंहा गोबां रोखोमनि बागुरुम्बा मोसानाय दङ होनोमबा नोंथां जेरै बारडैसिख्ला मोसानाय बेनिफ्राय जारा फागाला फाग्ला मोसानाय ख्रिस्टि मोसानाय बेफोरबायदिनो आरो ना आरो जेरै बर'फोरा गोदो खुन्दुंखौ बोरै लुयोमोन खुन्दुं लुनायनि खुन्दुं लुनायनि मोसानायबो नुनो मोनो आरोना जोङो फाव खालामनाय बागुरुम्बा मोसानायावनो
बेबायदिनो जोंहा गोदोनि समफोरनिफ्रायनो माने बे फैबोबाय थानाय बा सोलिबोबाय थानाय जोंहा आसार खान्थि आरो हारिमुजों बुं बुंफबनाय जोंहा मोनसे माने जोंहा सिनायथि जोंहा नेरसोन दंखायो आरोना बर'हाय हारिमुनि बेलायावहाय जेरै आखाइजों आखाइजों हेबनाय जेरै जेखाइ खबाय जेरै बेबायदिनो आखाइजों बानायनाय जेरै दानाय लुनाय जेरै जि दानाय सोंनाय बेफोरबो मोनसे हारिमु गोलैया नङा होमबा नोंथां गोथां हारिमुजों लोगोसे लोब्बा थानाय र बेफोर मोनसे लोब्बा थानाय बेनि निनिफ्राय जोङो नायनो मोनो जे जेरै मेथाइ रोजाबनाय बा मोसानाय मेथाइ खननायफोरावहाय बेबायदिनो गोबां रोखोमै जोंहा माखासे बिदि फोर जोंहा मोनथिनो गोनां बाथ्राफोर दङ जेरै देंखो मोनसे मेथाइ ख खननाय होनोब्ला मेथाइ खननायावहाय जोङो गोबां रोखोमनि जोङो नुनो मोनो देंखोआ जो जेरै जोंहा मेथाइफोरा जेरैुर बागुरुम्बा मेथाइ खुगा मेथाइ रंजानायनि मेथाइ बिदिनो सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायनायनि मेथाइ बेबायदि बे अनेक रोखोमनि मेथाइ दं आरोना बे मेथाइनि बेलायाव मोनसे मेथाइखौ देंखो होनोब्ला जेरै जोंङो सिगां गावनि मोन्दांथि बबा सान्थौफोरखौ जों लिरनानै लाग्रोनांगोन बिनि उनावहाय जोंङो सुर होनांगोन बिनि उनावहाय जोंङो जेनाखि बै दामग्रा देग्रा जेरै नोंथाङा बुंदों जे खाम सिफुं जथा सेरजा बा थाब्ला हारमुनियाम गिटार बेफोरजोंहाय जोंङो मिलायनानै गलायनानै जोंङो मोनसे देंखो महर बानायनाय जायो नंङा होमबा नोंथां देंखो सुजुाय जायो बेफोरबायदिनो जोंङो आरो माखासे जोंनि हारिमुनि माखासे नेरसोनथिफोरखौ आं बुंनो सानदों सानबावदों आरोना जेरै आजिखालि फोरावहाय जे दानाय लुनायजों दानाय लुनायजों जोंनि बुहुमावहाय जोंनि बर' आइजोफोराहाय गोबां मुं मोनबोबाय आरो सिनाय मिथि मोनबोबाय जोंनि बर'आवहाय बेबायदि हारिमुवाहाय गोजौ जांख्लायावहाय सिनायथि मोनहोबाय जे जोंनो बर' हारियावहाय बियो मोनसे बर' हारिनि मोनसे जोंनि हारिमुनि मोनसे मोनसे आर'नाइ बेबा जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे गामसा बे जोंनि बर' हारिमुनि बेयो मोनसे दख'ना बे जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे दामग्रा आगजु बेफोरबायदिनो अनेक रोखोमनि जों जोंहा हारिमु बिलइयावहाय गोबां रोखोमैनो जोंहा सिनायथि जि मोनबोगासिनो दंङो नंङा होमबा नोंथां जों बेखौहाय जोंङो फोथांनानै लाखिनांगौ नंङा होमबा नोंथां औ - औ सानसे समाव बियो जोब जोबलांङोबा जोंहानाय जे सिनायथि मोनखानाय जे जोंहा जे गावनि हारियाव थाखानाय माखासे हारिमुनि माखासे बिथिंफोरावहाय जोंङो माखासे माबाफोराहाय माने गोमालांगोन आरोना जोंङो फोथांनानै लाखियाब्ला औ बेनिखायनो जोंङो फोथांनानै लाखिनांगोन जोंङो जोंनियावहाय बर' हारिमुवआवहाय बेबायदिनो गोबां रोखोमै जोंहा मेहेरगोनां माने मोनसे सान्थौ माखासे सान्थौफोर हाबनानै दंखायो नंङा होमबा नों थां औ दा बेफोरखौ लानानैनो हारिमुवा जायो नालाय गासैखौबो दानाय लुनाय मेथाइ खननाय रंजानाय मोसानाय दा मावनाय दांनाय नाय बेफोरबायदिनो अनेक गासिखौबो लानानै मोनसे हारिमुालाय दा बिनिफ्राय जों समाबो जाबाय नोंथां औ नोंथां हारिमुनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनानै माने नोंथांनिफ्राय माखासे हारिमुनि बागै मिथि नानै आं जोबोद
आंबो नंगौ नोंथां आंबो थारैनो नोंथांजों हारिमुनि बागै रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय माखासे मिथियैखौ मिथिनो मोनबाय नोंथां अब्ला दोनथ'लायसैना नोंथां
दोनथ'लायसै नोंथां औ दे बिदि औ